ओ लोगो माबोरै दङ?
मोजाङैनो दङ लोगो।
ए दाथ' फरायसालिया बन्द' ना नोंना लोगो।
औ बन्द'आनोथ'।
ए आं एसे गुबुन जायगायाव थावनियाव बेरायहैनो नामा होननानैसो लोगो ला लोगो लाहरनो हरदोंमोन।
नंगौ नामा बहा बेरायहैनो?
एसे खाथि खालायावनो ओरै माबाथिंहाय जोंनि खाथिनिनो रायजो। बे गुसु जायगायाव थांनो आङो एसे सानखांदोंमोन।
औ औ दाथ' गोलोम बोथोर नालाय गुसु जायगायावसो बेरायहैखानांगोनथ' आरो गोलोम बोथोराव गोलोम जायगायाव गोलोमनाय जायगायाव थांब्लाथ' आरो थानो सुखुहैनाय नङाना।
नंगौ नंगौ बेखायनो आरो अबे गोजानावबो थांनो गुबुन हादरावथ' थांनो हाखायानो जाहैबाय आरो जोंनि जायगायावनो जोंनि हादरावनो आरो जोंनि रायजो खाथियावनो गोबां समायना समायना जायगा दं नालाय। बेफोरावनो थांसै जोंनि रांखान्थिखौबो जों मा माबानांगोन ना बांहोनांगोन गावजों गावनो मदद होलायनांगोन।
अब्ला जोंङो माब्ला थांनो आरो माजों थांनो हबा बेखौ थिग खालामदो।
औ लोगो आंङो दे दिनैनो एसे सावरायखानोसै नामा जोंङो।
सावरायजायो सावरायजायो।
औ। ओरैनोथ' ट्रेनजोंबो थांग्रजागोन जोंङो। ट्रेननिफ्राय आरो औ ट्रेनजों नंङाबा बासजोंबाबो थांजायो।
खाथियावबाथ' नै थाम घन्टा नै घन्टा थाम घन्टानि गेजेराव दावबायनाया जुदि मोनहैयोब्ला थावनिखौ मोनहैयोब्ला बासजोंबो थांजायो जेबो उसुबिदा गैया। खिन्थु एसे जुदि गोजानाव थांङोबा होमबा जोंङो रेलगारिजों थांनायखौनो थिग खालामजागोन नामा?
औ माने जाय जायगायाव थांगोन बेवहायथ' जोंङो ट्रेनजों सौहैखानाय नंङाना लोगो बेनि थाखाय जोंङो गुबुन मोनसे ट्रेननिफ्राय ओंखारनानै राहा लाखानांगोन। गारि मथर जों थांनायनि बेनिखायनो आं सानदोंमोन बे महानगरसिम जोंङो ट्रेनजों थांसै एबा बासजों थांसै। बेनि उनावहाय थिक्स
टेक्सिजों
बिनि उनावहाय औ जेब्ला जोंङो बेखौ सौहैगोन ना बे नोगोरखौ बेनि उनावहाय जोंङो सोलायनांगोन ना गुबुन रायजोआव थांनो थाखाय अब्ला बिसिनि पारमिसन मोननाय बे रायजोआव थांनो मोननाय बेनि माखासे टेक्सिफोर थाखायो नालाय।
थांजायो थांनो हायो थांबालाय ओरै थाहैनाय मानायफोरखौ एसे थिग खालामसैसै जेरावहाय एसे मोजां आरो खम बेसेनावनो थानानै जोंङो जायगाफोरखौ गिदिंनो हायो आरो खाथि खालायाव समायना समायना नायथाव नायथाव जायगाफोर दंङबा थावनिफोर दंङोबा बेफोरखौ नायनो थाखाय थि खालामखानोसै होनबा
औ औ ओरैनोथ'
मोनसे खोथा गोसोखांदोंमोन आंङो जों जेराव थांनो रायजलायदोंना बै थावनियाव माथो दै बाजुमग्रा जायगा दंङोमोन।
औ दैबाज्रुमग्रा गोबां जायगा दंङो गोबां दै बासरुम दंङो बेवहाय औ। जोंङो माखासे दा फारिलाइफोर बानायबावनोसै दा। नायै नायै इन्टारनेटाव नायनानै अबे बबेयाव थांजागोन। आरो डिसटेन्सखौबो जों एसे जानथायखौबो नायनांगोन नालाय।
औ।
औ बेयाव औ खाथि खाथिनिखौ थ' नायबोजोबनो हायोब्ला मोजांङानो जागोन मानोना जों बेवहायथ' आरो थांबाय थानो मोनखानाय नंङा नालाय खेबसेयावनो हायोब्ला खाथि खाथिनिखौथ'
औ खनले खनलेखौलाय नों बहा थांबाय थानो हानो। रां रुफानिबो खोथा थायोना। अब्लालाय जोंङो ओरैबायदि खालामसै नामा सिरिया खानाफोर दंबा सिरिया खानाफोर फोर नायनोसै।
सिरियाखाना औ औ।
सिरियाखाना नायग्रोनोसै सै आरो बिदिनो स्टेट मिउजियामफोर बै थायोना मिउजियाम फोर नायसै गोदोनि बुस्थु राजा रानिफोरनि बायदिसिना गानग्रा-जोमग्राफोर नुयोबा नायबोनोसै। ओमफाय आरो ओमफाय दै बाज्रुमखौथ' नायहैनांगोन दै बाज्रुम खौथ' नायहैथारनांगोनानो।
औ गोबां मोजां मोजां गोदोनि
औ।
मुगानि ब्रिटिश मुगा ब्रिटिशफोर गायस'ननानै गालांनाय थावनिफोरबो दङ' जेरै गिर्जाफोराबो गोबां मुंदांखा गिर्जाफोर दङ'ना बे रायजोआव बेफोरखौबो नायजागोन।
सानदोंमोन आं बाहायथ' दंफांनि बा बिफांनि रोदाजोंनो मोनसे दालां बानायनायबो दं नामा? बेखौ नोंथाङा नोङो लोगोआ इसे मिथियो नामा?
आङो नुदों नुनाया बेफोरखौहाय। मबाइलाव इन्टारनेटआव बेफोर समाजारि बिजोङाव गोबां नुयो। ओ। सुबुंफोरनि दावबायनायनि भिडिअ' हगारनाय बा ओरैनो सिनाय सिना जाना। ओ। सुबुंफोराबो थांनानै बेहाय फट' लाहैयो सावगारि सेबखाङो आरो होयो।
ओम।
बिनि सिंनि आन जारिमिनाबो जोबोद गुवार माब्लानिफ्राय बिसोरो बेबायदि दालांखौ बानायनो सोलोंजेनामोन। जोंनि भारत सरकारनिफ्राय बे दालांखौ बानायनायनि थाखाय सा सुबुङा मुंदांखा सुबुं समाज सिबियारि बुंनांगोन आरो बिथाङा बान्थाबो मोनदों जोंनि ओम भारत हादरनि ओ हादरगिरिनिफ्राय बावैसो औ।
जोबोद मोजाङानो बेफोरखौ नायहैनांगोन बेफोरो जाहैबाय मोनसे जारिमिनारि थावनि होननानैबो बुंनांगोन। बाहाय आरो गोदो-गोदायनिफ्रायनो बेफोर बुस्थुफ्रा बा मुवा-बेसादफोरजों बानायनाय आरो। दंफां-लाइफांजों बानायनाय बे मोनसे जोबोद मोजां माने मिथिंगाजों ओ मिथिंगाखौ जेबो ख'हा खालामा लासे बेफोरबायदि बानायनाया जौगाखां मोनसे दालां बानायनाया जोबोद ओ नायथावना आरो गोसो बोनो हा थाव होननानै बुंनांगोन मानो होनबा बाहाय ओ गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय गुबुन गुबुन थावनिनिफ्राय गोबां दावबायारिफ्रा थांनानै नायहैयोनो दा बे दालांखौ बानायनाय लोगो लोगोनो दालांखौ बानायखांनायनि उनाव ओ गोबां मानसिफ्राबो गामिनि बा ओनसोलनि खाथि खालानि मानसिफ्राबो दावबायनायाव बा दै बारनायाव खाबु गोनां जादों होननानै राहा मोनदों होननानै फोरमायनायखौबो आं मोनथिनो मोनदों। मानो होनबा बेहाय दालां गैयिनि थाखायनो गोजान लामा दाव नानै सुबुंफोरा थांनांगौ जायोमोननो जेंना-जेंसि बिदिनो जानायखौ फोरमायदोंमोन दा आरो बे मोनसे बेखौ नायनां नायहैथारनांगोन बेखौ
औ नायहैथारनांगोन लोगो नोंथाङा आरो ओ नों आरो मख'दोंमोन। दहायो मिथिंगाखौ खहा खालामलासै बेखौहाय बे दालांनिफ्राय दालांखौ नायनानै जोङो थुलुंगा लानांगोन आरोखि
उम।
मानोना जाय समाव बिफां लाइफां दानस्रांगासिनो जौगाथाइनि मुङाव बेबायदि समाव बिसोरो मिथिंगाखौनो ला फानानै मिथिंगानि मुवा बेसादजोंनो बेफोरबायदि एसेबां मोजां मोनसे सोरजिथाय खालामनो हानाया जो ओरैनो बाख्नायथावा सुबुं माहारिनि थाखाय आरो जों सोलोंनो गोनां बिनिफ्राय बिजों माबोरै ओ मिथिंगाजों ख एक्जिस्त खालामनो सोलोंनांगौ। ओमफ्राय लोगो बै मोनसे ओ माबा एसिया हादरमानि बयनिख्रुइबो मा होननांगौ बेखौ साखोन सिखोनसिन गामियाबो दङना बे रायजोआवनो
औ दङ दङ। बेखौबो नायबोनो हागोन।
औ।
नायबो नांगोन जोङो बिथांमोनहा गावसोरनि गामिखौ माबायदि जोथोन लाखियो माबायदि सा साखोन सिखोनै लाखियो आरो मारैहाय बिथांमोनहा एसियानि बा मोनसे मुलुगनिनो होननांगोन जायगानिनो बिसोर मुंदांखा साखोन सिखोन गामि होननानै सिनायथि मोनदों बिनि सायाव एसे ओ मिथिनो लुबैनाया आहाबो दङ ओंखायनो थाङोब्ला बेयाव नायबोनांगोन नायबोनांगोन माने हाबबोनांगोन आरो बिसोरनि जारिमिनखौबो एसे मिथिनानै फैयोबा मोजां जायोना।
औ नंगौ आरो बे राय जोआव मोनसे ओ ओरैबायदि हारि दङ जायना माने ओ बिमा ओ जोंना बिफा गाहाय समाज होनोना बिसोरनाथ' बिमा गाहाय समाजसो आरो बिसोरना मा हाबा जानानै औ हौवाखौसो बिलायो होननानैबो आङो
औ बे मोनसे जोबोद गोसो होथाव आरोना जेरावहाय गोबां जायगायावनो नुनो मोनो ना आइजोफ्रासो बा हिनजाव फिसा हिनजावफ्रासो हाबा जानानै जुलि जानानै हौवानि नखराव थाङोना आरो बिसिनि रायजोआव आरो ओ बिसोरनि रायजोआव आरो हौवाफोरखौसो हाबा होनानै लाखियो बायदि होननाय खोनादों आं माने हौवाफोरखौसो बिलाइ हरोनो।
औ खोब ओ बेखौबो
औ बे जारिमिनखौबो एसे मि थिनानै लाबोनांगोन बेनि आन्दोआव मा सल' दङ बेखौ एसे ओ मिथिबोयोबा जोंबो मोजां जागोन आरो माने गुबुननोबो जोङो फोरमायथिनो हागोन।
औ औ मा माबोरै बेफोरबायदि नेमखान्थिया बा बानायजेन जाया बेफोरखौबो जारिमिनथ' थागोन बिनिबो माबा मोनसे आरो औ लोगो मोनसे बिसिनाव बाजारबो दङ हाथाय दङ। जेरावहाय गासिबो फानगिरिफोरानो हिनजावफोर गोजा औ आयजोफोर गोजा।
औ।
बेफोरबो खुब माने मा होनांगौ गोसो बोनो हाथाव गोसो बोथाव औ बेफोरो
बेफोर जायगाफोरखौथ' बयबो नायहैयोआनो बिनिफ्राय माबा माबा मोनसे जोंबो सोलोंबोनो हायो नामा बेसो आरो मेन माने गुबै मा बाया बेनो जानो जानांगोन आरो। जेरै बेहाय साननो गोनां बाथ्राना बे मोनसे हाथायखौनो आइजो आनो सामलायनानै दं बा आइजोफ्रानो फोथांनानै लाखिनाय बायदि ना। नङा होनबा आरो बयबो जुदि बेफोरखौ सोलोंनो हायोबा जोंबो आइजो माहारियाबो रावनिबो उन जानानै थानांनाय नङा। बिनिखायनो जोङो बेफोरनि सायाव मोजाङै जुदि बिसोरनि गियानखौ लानानै फैनो हायोब्ला जोंबो जोंनि आइजो माहारिफोरखौ एसे थुलुंगाखां होफैनो हागोन नामा बेखौ एसे सानना नायनांगोन।
औ नोंगौ लोगो। दा होमबालाय जोंहा थांगोन जायगाफोरनि फारिलाइाथ' गोबाङानो ओंखारबाय। अब्लालाय आङो ओ साननैसो थानानै आरोबाव नोंजों फन रायज्लायफिनसै औ औ दे होमबा लोगो दोन्थ'बाय।